नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो ओ दसे सम रायज्लायनो सानदोंमोन आङो
औ औ।
औ नोंथांजो आङो दा ओ ‌ जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों मोन आरो जोंनि ओ ब
बर'फोरनि जानाय लोंनाय औ औ। औ सावरायनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा दा बर'फोरनि जानाय लोंनाय
खोनादोंना नोंथां? ओ खोनादोंना नोंथां माने नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै? हेल'।